हेलौ औ नोंथां खोनाबाय
औ नोंथां
अब्ला जोङो दा सावरायगोन जोङो जि सरखारि फरायसालि आरो जि गावारि फरायसालि एबा गभारमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलनि सायाव
लोगोसेयाव औ
ओ नोंथां ओ फरायसालि होननानै बुङोब्ला जि सोलोंथाइ नैबे सोलोंथाइनि मोनसे मन्दिर होननानै बुंहोनो हायो जोङो गंसे फरायसालिखौ नैबे जि फरायसालि नैबे फरायसालिया जि सासे फरायसा नैबे फरायसाखौ जि गावनि जिउनि जि थांखि बेखौ जि होसोनाय नैबेहाय गोनां बिफाव लायो लोगोसेनो नैबे फरायसालियावनो सासे फरायसाया गोबां नांगौ रोखोमनि जे सोलोंथाइ गियान बायदिसिना बेफोरखौ आरजिनानै लानो हायो
हायो
औ अब्ला ओ जोंनि जि सावरायनां आयदा जि प्राइभेट फरायसालि आरो जि सरकारि फरायसालि
ओ।
ओ बेनि सायाव जि सावरायोब्ला जोङो गिबियाव जि प्राइभेट फरायसालिया मा बा गभारनमेन्ट फरायसालिया मा नैबेनि सायाव जोङो रो ओ मोन्दांथि नैबेखौ लाग्रोनो नांगोन।
ओ ओ।
अब्ला जि गावारि फरायसालि एबा प्राइभेट स्कुल प्राइभेट स्कुल होननानै बुङोब्ला जोङो जि नैबेखौ ओ गावारि आफाद एबा सासे सुबुं एबा सासे मानसिया जि सामलायनाय जायो
औ
अदेबानि बेयो जि सरकारि फराय सालि एबा जि सरखारजों जेबो सोमोन्दो थाया
औ।
सरासनस्रायै जि प्राइभेट फरायसालि होननानै बुङोब्ला बिसोरहा गोबां मासुल एबा एडमिसन फिस बा रांनि गोनां थि जायो जायनि थाखाय गोबां जि गोरिब गुन्द्रा बा जानो गैयै न'खरनि जि फरायसा बिथांमोना जेै बे फरायसालियाव फरायनो खाबु मोना।
औ।
अदेबानि जि गोबां मासुल लानायनि जि असिलायै बिथांमोना ओ फरायसाफोरनो जि उफ्रा माखासे मानि जि ओ मेटारियेल्सफोर एबा जि नांगौ जानाय मोजां रोखोमनि थाखो खथाफोर एबा स्मार्ट क्लासरुम बायदिसिना बेफोरखौ जगायनानै होयो।
औ।
ओ जायनि गेजेरजों जे सासे फरायसा नैबे फरायसाया मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ ओ नैबेखौ मोननो हायो।
औ नोंथां।
ओ गुबुन फारसेथिं जि सरखारि फरायसालि होननानै बुङोब्ला
औ।
ओ सरखारि फरायसालिया जि सरखार एबा जि गभार्नमेन्ट नै बे गभार्नमेन्टजों थोंजोङै सामलाय जायो होननानै जों बुंनो हायो।
औ।
अदेबानि बिहा गावारि सोमोन्दो एबा सासे सुबुंजों जे जेबो सोमोन्दो थाया।
ओ।
ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो ओ डाइरेक्ट सर खारजोंनो सामलाय जानाय मोनसे फरायसालि होननानै जों बुंनो हायो।
औ।
नैबे फरायसालिया जोबोद खम बेसेनै ओ फरायसा फोरनो जि सोलोंथाइ नैबेखौ होनो होनाय जायो।
औ।
जायनि था ओंखाय गोबां गासै फरायसा गोरिब गुन्द्रायानो होन बा दोहोनि न'खरनि फरायसाफोरानो होन बिथांमोन गासैहाबो नैबे सरकारि फरायसालियाव जि फरायनायनि खाबु नैबेखौ मोननो हायो अरेबानि बेवहाय जि राङारि ओ राङारि एबा रांखान्थिनि बेलायाव जेबो जेंना नुजानाय जों नैबेखौ नुनो मोननाय जाया।
औ।
अदेबानि नैबे जि सरखारि फरायसालि नैबे सरखारि फरायसालिफोराबो ओ फरायसाफोरनो माखासे मानि जि ओ सोलोंथाइनि जि खाबुफोर नैबेखौ आथिखालाव होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
जेरैहाय ज फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय जे लेखा बिलाइ बहि बेग बायदिसि जानायफोरखौ जे जायफोरखौ फरायसानो सानफ्रोमबोनि फरायनायाव गोनांथि जायो नैबेफोरखौ ओ मोनसेनि उनाव मोनसे सरकारि फरायसालिया होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
अब्ला ओ जों बुंनो हायो जि सरखारि फरायसालि आरो गावारि फरायसालि
औ।
बे बे फरायसालिनि गेजेराव जि माबाफोर जेंना जेंगोना गावजों गावनि गेजेराव बा फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव माबाफोर जेंना जेंसि नुजादों होननानै नोंथाङा सानो नामा?
अ। औ नोंथां नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ फोरमायलांबाय बियो जोबोद थार। दा सोलोंथाइया जाहैबाय मोनसे फान्दामेन्टेल राइट। बियो जोंनि बयनिबो जोनोमारि मोन्थाय दा बे हिसाबै सासे फरायसाखौ ओ सेनिफ्राय जिब्रै बोसोरसिम बे फरायसाया उदाङै फान्दामेन्टेल राइट हिसाबै जोनोमारि मोनथाम हिसाबै ओरैनो उदाङै एबा फ्रियैनो सोलोंथाइ लानायनि बेहा मोनथाय दङ नाथाय जिहेथु जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हादोराव। जिहेथु मोननै कनसेप्टजों फरायसालिया सोलियो मोनसेया जाहैबाय नोङो गावारि फसंथान जायखौ जों प्राइभेट होनना बुङो आरो गुबुन मोनसे। जाबाय सरकारि दा आथिखालाव सरकारि फरायसालि होननानै बुङोब्ला बियो सरखारारजों थोंजो नोजोराव थानाय आरो बेफोरखौ जोंङो जोङो थोंजोङै आइस आरो बि अ जों सालायजानाय नायखौ जों बेबायदि नुयो थासारियाव सरखारि फरायसालिफ्राव मालाबा समाव। ओ फोरोंगिरिफ्रा जोबोद प्रब्लेम जायो जाहोना जाहैबाय ओ जि सरखारि साख्रि जे बिथांमोनहाबो मोन्थाय दङ। गोसो जायोब्ला गावनि सुबिदाखौ नागिरनानै गुबुन मोनसे जायगायाव फस्ट सोलायलांनो हानाय आरो दा बेखायनो सरकारि फरायसालिफ्राव आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला जि फोरोंगिरि बियो जोबोद थांलाय फैलाय जाबाय थायो दा बेखायनो ओ आथिखालनि जि मोनसे बिमा बिफा एबा दिथागिरिफोरनि सिन्था दारा बियो फरायसालिफ्राव दा बेखायनो सरकारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि मालाबा नांगौ बायदि मोनैनि थाखाय ओ फ्राय हगार हरनो नागिरा खायफानि सिन्था दारानाया बे ओमफ्राय गुबुन मोनसेया जाहैबाय नों प्राइभेट फरायसालि दा प्राइभेट फरायसालिया जिखिनि नांगौ। फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जिखिनि माखासे टाइम मथे सोलोंथाइ होनो गोनां जे बिथांमोना। प्राइभेट हिसाबै जोबबोोर रेडि जानानै जायो नाथाय बिथांमोननि जि फोरोंनायनि जि खरस बियो जोबोद बिथांमोना मालाबा समाव आनलिमिट एबा नांनायनिबो बारा लानायखौ जों नुयो दा बिनि गेजेराव ओ जि मोनसे फाराग फारागा बेनो जाहैबाय जे सरकारि फरायसालियाव जाबाय फोरोंगिरिफ्रा ओ गोसोबायदि खौनो होनांगोन मालाबा समाव फैयो मालाबा फैया बिनि सियाव बारा नोजोर होनाय जाया गुबुन मोनसे जाबाय प्राइभेट फरायसालिफ्राव जिहेतु बिथांमोना दा फरायसाफोरनो नांगौबायदि गासैबो सानावनो नों फराफारिखौ फोरोंनो थाखाय आयदाफारि हिसाबै फोरोंगिरिफ्रा एभेलेबेल जायो आरो बेखौ बिथांमोननि जि प्रिन्सिपालफोर बिथांमोना अरायसम नायबाय थानाय जायो बेखायनो प्राइभेट फरायसालिफ्राव आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला जि मोनसे फोरोंथाइ होनाय बियो जेब्लाबो कन्टिनिउ जायो आरो सरकारि फरायसालिफ्राव बियो फरायसाफोरनो जि सोलोंथाइ होनाय बे बारा कन्टिनिउ जानो नागिरा फारागा आं बेखौनो होननानै नुयो नोंथां
औ औ। अब्ला नोंथांनि जि बुंनाय नोंथांनि जि बुंनायाव माखासे मानि जि गोथौ बाथ्रा बाथ्रा एबा सैथो बाथ्रा हाबनानै दङ
औ
नोंथाङा बुंदों जि सरखारि फरायसालि नैबे सरखारि फरायसालिफोराव माखासे माने जि फोरोंगिरिनि जेंना नैबे फोरोंगिरिनि जेंनाया नुजाथिबाय थायो। ओ नैबेनि जि जेंना फोरोंगिरिनि नुजाथिनाय ओ नैबेखौ माबोरै मोजां खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो?
ओरैनो नोंथां फोरोंगिरिफोरनि जि मोनसे जेंना ओरैनोथ' आथिखालाव नोङो मालाबा समाव जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो दिनै आसामफोर बायदियाव नोङो गासै एल पि स्कुल होननानै बुङोब्ला गासै नोङो सल्लिस हाजारनि खाथियाव जाबाय बायदिसिना होननानै बुंनो नागिरो आरो सरकारा दा बे बिथिङाव नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों जे फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायाथ' सरखारनि खोथा आरो बे बिथिंखौ लानानै जि बि अ आइ एस बिथांमोना जुदि नोजोर होयोब्लानो आरोबाव गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे लकेलिटि फोरोंगिरिफोरखौ नायनानै बै जायगायाव जुदि जोङो एंगेज एबा एपइन्ट होनो हायोब्ला अब्ला बै ओनसोलनि फरायसालियाव जेब्लाबो फोरोंगिरिया नांगौ बयदि थानो हायो नाथाय मालाबा समाव ओ फोरोंगिरिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै फोरोंहैनांगौ जायो। जायनि जायनिखि कमिनिकेसनफ्राव थांलाय फैलायफ्राव थानाय फ्राव न'खरारि जेंनाफोरनि थाखाय बेखायनो बै फोरोंगिरिफ्राबो गावबा गाव जायगायाव थांनानै फोरोंनोखौ लुबैयो दा बेखायनो फोरोंगिरि जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसेल' लामाखौ आं बेखौनो नुयो नोंथां। जे फरायसालिखौ बिथा खालामनानै ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर खौनो जुदि एपइनद खालामनो हायोब्ला अब्ला ओनसोलनि जि फरायसालिफोरनि जेंना बियो नोंथां सुस्रांजाथाव बायदि नुहुरो
औ नोंथां। अब्ला नोंथाङा जे सरखारि फरायसालि बे सरखारि फरायसालिनि मा खासेमानि जेंना एबा जि फोरोंगिरिनि जेंना बेखौ सुस्रांनायनि सुस्रांनायनि सायाव माखासे मानि बाथ्रा बुंबाय। दा बेबा दिनो जि गावारि फरायसालि एबा प्राइभेट फरायसालि ओ नैबेफोरावबो जों माखासे माने जेंनाखौ ओ नुनो मोननाय जायो। अदेबानि बुंनो थाङोब्ला ओ जेंना नुजानायनिख्रुइ -' बिथांमोननियाव आ माखासे मानि जि मोजां खाबुफोर नैबेफोर मोजां खाबुफोरखौबो मोननो हायो होननानै जों सानो। जायनि थाखाय नैबे गावारि फरायसालि नैबे गावारि फरायसालियाव आथिखालनि मुगायाव माखासे जोंनि बिमा बिफाया बिमा बिफाफोर एबा फरायसाफोर बिथांमोना सरकारि फरायसालिनिख्रुइ गावारि फरायसालिखौ बांसिन ओ बजबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
ओं ओं।
उम अब्ला जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय ओ सरकारि फरायसालि आरो बे गावारि फरायसालिनि गेजेराव। जि जोंनि सावरायनाय नैबे सावरायनायखौ ओ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन।
औ
दे।